हेल' हेल' औ नोंथांङा खोनादोंना आंनि रावखौ?
अ दायो जाबाय
अ थ' नोंथाङा दा मा खालामदों?
आं दा ओरैनो जिरायना दं।
अ थ' नोंथाङा मोनसे आङो नोंथांखौ मोनसे आयदानि सायाव लारिनो था ओमफ्राय कल हरदोंमोन आरो रायज्लायनो हागोन ना नोंथां? ओ थ' बे आयदाया जाबाय एदुके ऐदुकेसनखौ जोंनि देशाव फ्रि खालाम फ्रि खालामनांगौ ना नाङा?
उम खालामनांगौ।
थ' औ खालामनांगौ आरो जों मिथिगौ खि माने इडुकेसना जोंनि देशआव माने जोंनि लाइफआव बिराद इम्परटेन्ट माने जोंनि जिबननि थाखाय बिराद गोनां बुस्थु आरो इडुकेसन होननाय जिनिसा थ' जोङो मिथिगौखि इडुकेसननि
नोंथाङा बाहाय साव गोसा गोसा बुंदों माने खोनाया खोनाया मोनदों माने
अ दा खोनाबाय
उम खोनादों माने साउनखौ बारा खोनाया खोनास्राया खोनास्राया उम दे
अ ओं बेबायदिनो जायो एखमबा एखमबा खोनादोंना दा आंनि रावखौ थ' जोङो दा माने मोनथिगौ कि जोंनि देसाव इडुकेसना फ्रि नङा थ माने जोङो बेखौ नुनो मोनोखि माने जोंनि देशनि गुबुन गुबुन जायगायाव दाबो मानसिफ्रा इडुकेसनखौ एफर्ड खालामनो हाया दाबो बिसोर इडुकेसन माने फरायनो नो हाया आरो दाबो न'आव ओरैनो दङ। माने एफर्ड खालामनो हायै थाखाय बाट जोङो नुनो मोन नो औ जों नुनो मोनो कि जोंनि देशनि बागै दस्रा देसआव एडुकेसना फ्रि आरो गथ'फोरनि थाखाय बेसोरो माने सरकारनिफ्राय इडुकेसनखौ माने फ्रि मोनो आरो दस्रा देसआव। जोंनि देसाआव बेबायदि नङा थ' माने जोङो मोनसे सरखारारनिफ्राय जोंबो मोनसे लुगैया कि जोंनि देशआवबो इडु केसनखौ फ्रि खालामनांगौ आरो। थ' नोंथाङा बिनि सायाव मा सानो एसे जोंखौ फोरमायदो
इडुकेसना फ्रि जाबाथ' मोजांनिसो बाथ्रा जेनेबा जोंनि न'खरफोराबो फैसा थाखानि प्रब्लेम जायो नालाय माने फरायहैनो हाया गोजानाव थांनो हाया
बेनि थाखायनो फैसा थाखानि थाखायनो माने मोजां फरायनो हाया कलेज मोजाङाव एदमिसन लानो हाया गोजानाव थांनो हाया। बिदिनो जाना दोंओ आरोना जोंनियाव
जादोंना खोनादों